औ
हेल' नोंथां खोनादोंना?
खोनादों ना?
आं खोनादों नोंथां।
अ नोंथां माने आं नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों नैबे समाव मोनसे आयदा लानानै बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। आरो बे आयदायानो जाहैबाय बिफां लाइफां बिफां माने बिफां लाइफांनि बागै लानानै आङो आयदा सावरायनो निर माबा बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरो। दा बिफां लाइफां होनोब्ला माने बिफां लाइफांखौ मा मायाव बाहायो? बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जिब जुनारनि थाखाय मानो गोनां बेफोरनि सायाव आङो नोंथांजों दसे सम बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जुदि नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला सावरायजागोन ना नोंथां।
हागोन नोंथां निस्सय हागोन नोंथाङा आङो दायो ओरैनोसो दंखायो नोंथां। बिथाङा बे आयदानिखौ सायख'नायनि थाखाय मोजाङानो जादों बुहुद मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां जोंनि मानसि एबा सुबुं माहारिनि थाखाय आंगो बहुद मोजां जादों आरो बे आयदाखौ सायख'नाया दा नोंथाङानो बे आयदानि सायाव फंनैसो बिबुंथि होग्रोदो।
औ जागोन नोंथां जागोन थारैनो नोंथाङानो दानि बावैसो बुंलांखाबाय। बिफां लाइफाङा जों जिब जुनारनि थाखाय जोबोरैनो आंगो होननानै दा बिफां लाइफांनि अनगायै बे बुहुमाव थानाय जिब जुनारफोरा थांनानै थानो हानाय सानथावा माने नङा होमबा नोंथां। दा जोङो जिब जुनारफोरा गोनां जानाय जि मोनसे अक्सिजेन बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ दा बेनिखायनो जोङो जेसेबां हायो बिफां लाइफांफोरखौ संरैखा खालामनांगौ आरो ओरैनोथ' बिफां लाइफां होनोब्ला जों जोंनि सोरगिदिं नुयो आरो बिफां लाइफाङा गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लानो हायो आरो जिहेथु बिफां लाइफांनि जि बिलाइ बे बिलाइआ गोथां जायो। आरो बे गोथां जानायनि कारना जाहैबाय बेहाय माने क्लर'फिल थायो आ रो नोंथां नंङा होमबा दा बे क्लर'फिलनि हेफाजाबैनो माने बे बिलाइआ साननिफ्राय साननि रोदाखौ सोबनानै लायो। आरो रोदानि गेजेरजों हा सिंनिफ्राय जिखिनि दै खनि संख्रि बेखौ सोबनानै लायो आरो लोगोसे बिफांनि बिलाइयाव बेबायदिनो माखासे फिसा फिसा गुदुं थायो। जायखौनो जोङो बिलाइ गुदुं एबा स्टमाथा होननानै बुंनाय जायो बेनि गेजेरजों बियो बाराव थानाय कार्बनडाइ अक्साइडखौ बोनानै लायो। दा बेबायदिनो साननि सोरां कार्बनडाइ अक्साइड आरो खनि संख्रि बे मोनथामजों लोगो नांनानै मोनसे सोरां बिजिरख' दानाय जाथाय जायो। आरो बे जाथायनि गेजेरजों बिफां लाइ फाङा माने गावनि आदारखौ गावनो बानायनानै लायो आरोना नोंथां। दा लोगोसे औ माने बिफां लाइफां। बिफां लाइफांखौ जों बेबायदिनो माने गोबांथार खामानियाव बाहायो नङा होनबा नों थां दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माने बिफां लाइफां खौ नोंथां मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो एसे फोरमायनानै होजागोन नामा नोंथां।
सय फरायनो हागोन बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै जोङो ओरै बिफां लाइफां होब्लाथ' जोङो मानसिया थैनायनिफ्राय जोङो ओ जोनोमनिफ्राय लानानै जों थैजासिमखौनो जोङो जेरै औवाखौ जोङो थैजासिम बाहायो जेरै दंफांखौबो जोङो बिदि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो न' लुनो थाखाय जोंहा दंफां नङाब्लानो जोंहा जाया जेरै खुथि बानायनाय जेरै सालबा थाम रुवालि बेफोरबायदि खालामनायावहाय जोङो बांसिन दंफांखौ जोङो न' लुनो थाखाय बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जों मा खालामो आरांगा बानायनाय।
औ।
ओ नायब्लां नायब्लां बानायनाय।
औ
बेफोरबायदियावहाय गोबां रोखोमनि जोङो बानायनाय नुनो मोनो आथिखाल मुगायावथ' जोङो मा जोङो जोङो जाय दखानफ्राव जोङो बुंनो हायोदि जोङो फारनिचार फारनिचारावहाय गोबां रोखोमनि जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जेराय ग्रा जेरै उन्दुग्रा बिसिना जेरैहाय जोङो जाग्रा टेबोल जा जाग्रानाय समावहाय जिरायग्रा टेबोल
थारैनो।
आरो जे जेरै गस्ला लंपेनटखौ दोननो जोङो जे आलना होननानै बुङो। जोङो बे आलनाफोरखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायनाय खौ जोङो नुनो मोनो
औ
आरो जोङो मा खालामो मानसि थैनाय समावबो जोङो ओ बाक्सु बानाय होनसै
औ
बे बाक्सुखौबो जोङो दंफांजोंनो दंफांनि थखथाखौनो जोङो बेखौहाय उम फिसा न' बायदि खालामनानै बक्सु बानायनानै जोङो मानसिफोरखौ फबनाय बेफोरबायदि हाग्रायावबो जोङो बाहायनाय जायो बेनिखायनो जोङोनो बुंनो नांगोन बुंनो नांगोन दि जों
बर' हारिया मा दंफांखौ जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो थैजासिमावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जेरै जोङो आबादफोर माव आबाद मावनाय जोङो बेफोरावबो जोङो दंफांनि बाहायथिखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो नांगोल बानायनाय
औ
नांगोलबा नांगोल बानायनाय समावबो जोङो दंफांनि बाहायथिखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो ओ जे जोङो हासिनि होननानै बुङो बे हासि नि खौबो जोङो दंफांनिफ्रायबो बानायना लायो जेरै हाथुरा हाथर दैख्रुबनो थाखाय जोंनो हाथुरा नांगौ जोङो बेयाव बेखौबो जोङो हाथुराजोंनो बानायना ओ दंफांजोंनो बानायना लानाय नुयो आरो जोङो आरो बुंबावनो हायो जोङो बेदा जोङो बेदाखौबो जोङो हाथुरा बायदिनो जोङो दंफांजोंनो बानायना लायो जेरैहाय जोङो ओ बिदिनो जोङो आबाद मावनाय आरो जानाय लोंनायावबो जोङो माखासे जोङो नुनो मोनो जेरै जानायावहाय जोङो बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे थोरसि लथा दोननो थाखाय जोङो माखासे आरांगा बायदि बि बानायना लायोना जोङो जोङो बेफोरखौबो जोङो दंफांनिनो बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो खादौ होननानै बुङो जोङो बे खादौ खौबो जोङो दंफांजोंनो बानायना लानाय नुयो आरो जेरै हाय जोङो बुंनो हायो ओ जे संनाय खावनायावनो जोङो जेखौ हाथा होननानै बुङो बे हाथाखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो ओ माखासे हिसान सालिफ्रावबो जोङो दंफांनि बाहायथिखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय
औ औ
सालगान सालगान्दै
औ
जे जेरैहाय थार्र जेरैहाय ओ बे हिसानसालिनि खुन्थिया
औ
बेफोरखौबो जोङो बांसिनै दंफांजों बानायनाय खौनो जोङो नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो बांसिनै ओ आदार हिसाबै जोङो ओंख्रि हिसाबै जोङो जानाय जे अनला ओंख्रि जायोना बर'फोरा बे अनला एबा अनखौ देनो थाखाय जोङो उवाल बै उवाल दिखि बेखौबो जोङो मा होनो दंफांजोंनो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा माने जि जोबोद। आं मिथियै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा खोन्थालांबाय थारैनो नंगौ। आरो मोनसे बाथ्राखौ माने मख'नांगोन जिहेथु अरनबारि। अरनबारियाव थानाय जि हाग्रानि जिब जुनार बिसोरनि न'आ जाहैबाय बिसिोरनि थाग्रा फुलिया जाहैबाय बिफां लाइफाङानो नङा होमबा नोंथां बिफां लाइफां गैयाब्ला अरनाव थानाय जिखिनि जिब जुनार बिसोरो माने थानो जायगा मोननाय नङा आरो थाग्रा खुलि हिसाबैल' अरनबारिनि जिब जुनारफोरा बिफां लाइफां बाहाया अरनबारिनि जिब जुनारफोर जाय। फिथाइ सामथाइ जानानैनो थांनानै थायो बिसोरो बे बिफां लाइफांनिफ्रायनो बिसोरो गावसोरनि जि जाग्रा आदार बेखौ मोननाय जायो आरो ना नोंथां? लोगोसे आरो जि बिफां लाइ फां बे बिफां औ माने बे बिफां लाइफां बिफांङा जोंनि जि बार गेब्रेंनाय बे बार गेब्रेंनायखौबो माने ओ साफ फा खालामो आरो आरो लोगोसे गोबां थार बेबायदिनो बिफां लाइफां दङ जाय बिफां लाइफांफोरा माने मुलि हिसाबै बाहाय जायो। जेरैबा बिदिनो निम थाबाय थुलुंसि थाबाय। ओ बेबायदिनो गोबांथार बिफां लाइफां दोङो आरो माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय बेबायदिनो जोङो। बेसेन गोनां मोदोमखौ मुवा जिनिसफोरबो दिहुननो हायो। जेरै साल धुनाखौ जोङो बिफांनिफ्राय मोननाय जायो थिग बेबायदिनो जेरै अगुररु, दंफांनिफ्राय जों बेबायदिनो मोदोमफ्रु जिनिस बानायनाय जायो आरो लोगोसे बेबादिनो जोङो थायसे बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो माखासे बाहागोखौ ओ बाहागोखौ मैगं हिसाबैबो बा ओंख्रि हिसाबै जानाय जायो जेरै जोङो फानफेवालि बिलाइखौ जायो आरो खारौ खान्दायनि बिबार ओ खौ जायो बेबायदिनो माने गोबांथार खामानियाव जोंनि बिफां लाइफांखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो लोगोसे औ देलाय बुंलाय नोंथां
बुंनो सानदों नोंथां मानि मेडिसिन हिसाबै जोङो मुलि हिसाबै बाहायनाय जे बेन्दों बेनला बिफां लाइफां होननानै जोङो बुङोब्ला जोङो ज जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जेरै जेरैहाय खिफि बेन्दों आरो लाइ दलर आरो फिसा गाबख' आरो माथिगालदाब आरो मानिमुनि आरो जेरै नों नोंथाङा बुंलांबाय खार' खान्दायानि बिगुर खारखान्दाय बेफोर मानि गासैबो दोरोङारि आरो नोंथाङा मिथिगौना जाबख्रिं बिलाइ बे जाबख्रिं बिलाइयाबो माखासे फाइल्स बेरामफोर जानाय समावहाय जोङो बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो बिदिनो गोबां रो रोखोमनि ओ जोङो मेडिसिन हिसाबै जोङो बिफां लाइफाङावहाय मोननो हायो। जोङो थारैनो जोङो बे दसे समावनो जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां मानोना बेफोर जोङो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाबो जोङो बिफां लाइफांजोंनो थांना थाबोनायखाय जोङो बेफोरखौ
औ
मुलि दावालि बाहायनानै गावसोरनि जेब्लानाखि जोङो थैफोर गयो गब्ला जोङो जेरैहाय खानसिंसा बिलाइफोरखौ जोङो थुफ्लेनानै होनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नाथाय नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय जोङो सम बायदियै थांदिनि निसय नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय मिथियै बा
आंबो गोजोननाय मोनबाय ओंनथां गोजोननाय मोनबाय आंबो।
नोंथांनिसिम गो-गोजोनथोंसै दे
औ दे।